औ अ आगैया मा खालामगासिनो दङ?
अ आब' आङो जिरायगासिनो दङ दासान्दि
अ ओं आगैजों मोनसे
औ
बाथ्रानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
औ दे आब' सावरायजागोन
हान्था मेलानि बागै
औ
ओ हान्था हान्था मेलानि बागै सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे आब'
औ औ दा आङो बाथ्राखौ बेखेव लांनोसै
औ दे
हान्था मेला होनोब्लाथ' जोङो लांलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय जि जगाजगनि राहा बेखौनो बुंनाय जायो नङा होमबा
ओम औ
गोदो नि जुगावथ' हान्था मेलाया जोबोद
ओम
माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौआ जोबोर गोब्राबमोन
औ
मानो होनोब्ला गोदो गारि गुरा बेबायदिनो थांलाय फैनाय जगाजगनि राहाया एसेबां मानि जौगानाय नङामोन
औ
लामाफोराबो दानि बायदि पाकानि नङामोन
औ
बेबायदिनो गारि मथरफ्राबो जोबोर खममोन
ओम
बिनि थाखायनो गोदो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम
औ
थांनाया जोबोर गोब्राबमोन
औ नंगौ
गोजान लामाबाबो आयथिंजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन
औ
नङाब्ला बांद्राय गोजानब्ला मोसौ गारि गराय गारि मैसो गारिजोंसो दावबायनो गोनां जायोमोन
औ
नाथाय आथिखालाव नाथाय आथिखालाव बेफोर थासारिखौ जों नुनो मोनलिया आथिखालाव हान्था मेला बिथिङाव जि थांलाय फैलाग जगार'जगनि लांलाय लाबोलाय जगा जगनि राहाफोरा गोबांहाय जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
थांलाय फैलाय जगाजगनि राहाफोराथ' गोबां रोखोमनि जानो हागौ जेरै
औ
बोरि लामाजों लांलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय
औ
नि राहा जेरै बोरि लामा होनोब्ला जोङो सिमेन्ट आटा अन्थाइ सावनाय आलकाट्रा आरिजों बानायनाय लामा
औ
आथिखालाव बेफोरो जौगानाय धाथुवरि लामाफोरबो होनना बुङो बेफोरखौ
औ
दा आथिखालाव गोबांहाय हादरारि लामाफोरखौबो राजा लामाफोरखौबो फोसाबबाय
औ
बेबायदिनो गोबांहाय बेबायदिनो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थासारिखौ जौगानाय नुनो मोनबाय फारसेथिं रेल लामा ओंखारबाय
औ
रेल लामा रेलफोरखौबो गोदो खैलाजोंसो सालायनाय जायोमोन
औ
नाथाय आथिखालाव मोब्लिबजों
औ
खारनाय रेल ओंखारबाय दा मोब्लिबा रेलजोंनो बांसिन मानसिफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो हायो
औ
बेे रेल लामानि जि जगाजगनि राहा बियो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खम बेसेनावनो थांलाय फैलाय खालामनायाव जों मानसिफोरखौ जोबोद खहाय होयो।
औ
फारसेथिं आरो दै लामा
औ
दै लामा होनोब्ला दै दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम जि
औ
लैथो लैथोमानि साजोंहाय थांलाय फैलाय खालामनाय राहाखौनो होनजागोन बे जाहाज जों लैथो लैथोमानि साजों थांलाय फैलाय खालामना मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरजों जि फालांगियारि सोमोन्दो लाखिनायाव बै दै लामायाबो जोंखौ गोबांहाय रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां हेफाजाब होदों फालांगि खालामनायाव।
औ
आरो फारसेथिं हान्था मेला होनोब्ला जोङो अख्रां लामाखौबो जोङो बुंनो नांगोन। अख्रां लामाया जाबाय बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन आरो बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनो हानाय मोनसे हान्था मेलानि राहा होनना बुंनो नांगोन आरो बे अख्रां लामानि गेजेरजों
औ
दाबसे जायगानिफ्राय दा गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो खम समनि गेजेरावनो सहैनो हायो। आरो गुबुन माखासे गोनां हादरफोरजों जोङो फालांगियारि बादायलायनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो।
औ
बेबायदिनो गोदोनिफ्राय दानि जि हान्थामेला बेखौ जोङो जौगासिननायखौ नुनो मोनदों। दा
औ
आगैया हान्था मेलानि सोमोन्दै मा मिथिगौ एसे फोरमायदो।
औ दा हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ माने बेखौ सावरायनाया जोबोद गोनांथार नङा होमबा दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हान्था मेलाया जोंना ओ माने गोबां रोखोमनि दङ बिदि माने औ हान्था मेला खालामनाया ओ सुबुंनि जिउआव माने ओ गोनांथार होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा जोंहा सुबुंफ्रा गोबां गोबां खामानि थायो मावनो गोनां। ओ जोङो गोजान दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों थांनानै खामानि मावनो गोनां जायोब्ला जोङो निसय जों हान्था मेलाखौनो जों बाहायनो गोनां जागोन थांनो गोनां जागोन बा फैनो गोनां जागोन ओ जोंथ' माने गोजान जायगायाव जों थाबायनानै थांजोबनो हाया गोदोनि खौलाय बहाथो जों सोलिबाय थानो हानो गोदो बहुद माने मानसिफ्राबो सुबुंफ्राबो माने ओ सप्ता सप्ता माने ओ आलासि खुरमा बाय बाहागि गिनायाव थांनानै जाहोयोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि जानायनि सुबिदा गैला बेबायदिनो माने गोख्रोंसिन राहाखौ जोङो नायगिरसै सुबुंफोरा नङा होमबा बेनिखायनो जोङो गारि मथर बेफोरखौनो जोङो बांसिन बाहायो बा अख्रांनि अख्रांनि दावबायनाय बा हा सानिनो दावबायनायानो जायाथों मानो जोङो माने गोख्रोंसिनखौ नायगिरसै आरो
औ औ।
ओ गोदोथ' माने जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गराय गारि ओ उद बा ओ मोसौ गारि बेफोरबायदिजों दावबायो होननानै बुंदोंमोन नोंथाङा। नाथाय बिनि बेनि आरो बे सेसना थांखांनायनि उनाव आरो सेकेणड सेसन मोनफैनायाव
ओ साइकेल फैदों बे स खेल जों माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आरो
औ औ
दा आरो ओ माने गोलाव लामा हान्थिनायावथ' जोंनो ओ मटर साइकेल मटर बास आरिजों जोङो थांनो गोनां जायो
ओ
बेनि औ गुबुन गुबुन आरो मोनसे माबाया जाहैबाय गुबुन सहरनिफ्राय गुबुन सहरसिम थांनो गोनांब्ला जोङो बास नङाब्ला रेलगारिजों जोङो थांनो गोनां जायो आरो
औ औ
दा ओ दा माखासे मानसिफोरा ओ मोनसे दैमा एबा लैथो बा लैथो मा बिखाखौ बारनो थाखाय नाव जाहाज बेफोरखौ बाहायो
औ
औ माखासे मानसिफोरा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव गोख्रै सोहैनो थाखाय माने एर'प्लेनबो बाहायनायखौ जोङो नुबोदों आरो दा औ मानसिफ्रा माने गोख्रोङै सहैनाय खौसो गासिबो लुबैयोना
औ औ
उम जाहाजा आरो ओरैबायदि दङ ओरै ओरैबायदि मानसि गाखो खोनो हायो जाहाजाव ओ जि थाला बा दाइन थाला बेबायदिबो दङ आरो
औ औ
औ ओ आरो मेट्र' रेलगारि जेरैहाय मेट्र' रेलगारिया हा सिंजोंनो खारो नालाय बियो गोबां गोख्रोंथि गोख्रैथिजों बियो सहैयो बेनि थाखायनो माने ओ सहैसिननो हायो आरो जि नांगौ टाइमाव जों सहैसिननो हायो ओ गोदोनि बायदिबा थ' गोदोनि बादिबाथ' गोबां गोग्लैसोनायमोन गोदोहाय। आ माने गोबां जेनेबा गोबां जानोबो लोंनोबो न'आव जाखिनि दङ बेखिनिखौनो थोनाय थोनाय होननानै साननानै लायोमोन एसे हा हु थानायखौनो थानाय होनना सानना लायोमोन
औ
बिदिनो साखरि बा माबा मोनसे खामानिफोरखौ बिसोरो मावनो गोसो जायामोन बिनि थाखायनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दावबायनायाबो माने बिसोरनि थाखाय मा होनो गोनांथि जाहैयामोन बिनिखायनो बिसोरो थाङाबोमोनबो आरो जा जाखिनि सुबुङा थाङो बेबो माने माने मा होनो थाबायनानैनो थाङोमोन बा माबाफोरखौनो मा होनो मोसौ गारिफोरखौनो बाहायोमोन मोसौ गारियाव आरो गावबा गावनो न'खर न'खर थायोमोन आरो जायखौ होनो जुमिदार बेफोरबायदि मानसिफोरनाव थायोमोन आ बिसोर बिथांमोनानो माने बे मोसौ गारिखौ बाहायोमोन गोबां माल बुस्थु बोनो थाखाय मालमाथा रोगानो थाखाय औ मानसि बोनो थाखाय बेफोरबायदि बाहायोमोन आरो दा आथिखालावथ' गोबां माने मा होनो सोलायबोनाय खौ जोङो नुबोदों। नङा होमबा आब' औ साखा थोंसेनिफ्राय लानानै साखा थोंनै थोंथाम बा थोंब्रै बा दाइन दाइनथा आ बहाबा आरो मोनब्रै बेफोरबायदि जोङो साखाफोरखौ नुबोदों। साखा गोनां ना औ थोंनै थो
अब्ला
औ
सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा आगै
औ औ दे दे आब' दोनथ' जासिगोन दे दे होमब्लालाय औ दे दे गोजोननाय थाबाय